खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ औ, आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बै दैबानाजोंहाय बोरैहाय सिलिंखार जायो, बा दैबानाया मानि थाखाय जा यो, ओ दै बाहनानि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथाङा स म होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। होमबा नों थाङानो बिनि सायाव एसे फोरमायग्रोनानै होदो नोंथां।
औ-औ दै बाना होननानै बुङब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ, नङा होमबा? जायखौ जोङो मिथिंगानि खैसाराव बियो जानाय मोनसे माने जाथाय नङा होमबा? जायखौ जोङो मानसि माहारिया बेखौ जोङो खालामनो हाया, नङा होमबा? दैबानाखौ जोङो खालामनो होमबानो जों खालामनो हाया बियो मिथिंगानि गेलेनाय आरो नोंथां।
नंगौ।
दैबानाजों जोङो गोबां जोंनि ओ आबाद मावनाय जोंनि जोंनि बे न'-बां जिब-जुनार गासैबो जोङो, दैबाना जायोब्ला जोङो सिलिंखार जालाङो। आरो जोंनि गोबां माइ आबादाव मोननाय माइ आबादफोरावबो जुदि लोमसारलाङोब्ला जोंनि गोबां, खहा खालामो आरो दैबा नाया बिदिनो दै बानाया जोंनि हा फोरखौबो जोंखौ जोबोर खहा खालामलाङो। माने दैबानानि गेजेरजों जोंनि बे आसाम राइजो आवबो गोबां दाब अखा हानायनि थाखाय जोंनि बे दै बानाया जोंनि ओनसोलाव दिनै जानायखौ जोङो नुबाय दं। मानोना जोंनि आसाम बायसा जायगायाव गोबां अखा गोलैनायनि थाखाय जोङो बानाखौ जोङो दै बानाखौ जोङो बांसिन नुयो आरो। दैबानाजों गोबां आबहावायाबो गाज्रि जायो नोंथां। ओ जायजों जोंनि मिथिंगानि ओ ओ बि फां लाइफांफोरखौ जोङो सिफायनानै जुदि दैसाफोराव जुदि बियो खोलैनानै जुदि सेवोब्ला बैफोरनिफ्रायबो गोबां जोंनि फ्राय खहा जायो आरो मानोना दैबानाजों। दै बानाखौ जोङो फंसे सोदोबजों बुंनानै जोङो फोजोबनो हानाया गोब्राब नथां दै बानाया जोंनि बे मिथिंगानि खैसाराव गोलै जानाय बियो मिथिंगानि गेलेनायजों बियो जायो। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे गुवाहा ओनसोलफोरखावबो जोंनि नांगौ रोखोमनि अखा हायो हानाय नि थाखाय जायनाव हबे नोगोरफोरावबो जोङो दैबाना जानाय खौ जों नुयो मानोना बियो मानोना बेयो जाब्रबनाय जायखौ जोङो दैफोरा जुदि नांगौ रोखोमनि जुदि दैया जुदि बियो बोहैलाङाब्ला दैया थुबुर जानानै थानायनि थाखायनो जोङो खायफा-खायफा नोगोरफोराव जोङो दैबाना जानायखौबो जों नुयो आरो। बेफोर रखम दैबानाखौ जोङो बेफोर खालामनानै लानाय दै बाना बायसा आरो। जायखौ जोङो गिदिर गिदिर न' लुना दिनै दै गोलैनांगौ लामाखौ जोङो होथेनानै खोनानै जै जनो गिदिर गिदिरजों बिल्डिं ब बानायबाय जायनि थाखाय दैया बियो ओ दैमा दैसायाव गोलैनो हाया जायो। बेफोरनि थाखायबो जोङो दैया बाना जायो आरो जोंनि नोगोरफोराव। बेफोरो मानसिया खालामना लानाय दैबाना आरो जायफोरा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय हाजोनिफ्राय जोङो बोहै खायब्लनानै जेरै न' बां सिफायनानै आबाद फोथाराव दिनै लोमसावबोयो बेफोर जाबाय मि थिंगानिफ्राय बियो जाखानाय बेयो मोनसे दैबाना आरो अब्ला आं नोंथ नाव सोंनो लुबैदों जेनेबा दै बाना बानायाव बोरैहाय जोङो खहा जायो दैबानानि थाखाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां जोंहा दैबाना होनोब्ला जोङो दै बानायाव ओ खहा होननानै बुङोब्ला जोङो जोबोद गोबां खबा खहा जायो। ओ जोङो माने फारसेनिफ्राय ओरैबायदि जोंहा खहा जायो माने जोङो जानो थानो गाननो जोमनोबो गैयै माने बेबायदि जोंहा खहा जायो न' बां गासैबो बुखारलांजोबजायो बा सिफायलाङो बे दैबानानि ओ दाहारा उम बेबायदिनो जों ओ माने गोबां समाव जोंनि आसामाव जोङो जाफ्लेबाय थानाय खौ जोङो नुनो मोनो जोङो बैफोर माने माखासे ओनसोलफोराव दाबो जोङो दैबाना खौ जानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो दैबाना बैफोर दैबाना जानायनि जाहोना जाबाय जोङो मोजाङै ओ माखासे माथावरिफोर होनांगौखौ जोङो ओ मोजाङै होना लायैनि जोन ओमफ्राय माखासे जोंनि दै बोहैग्रा लामाफोरखौ जोङो ओ दोनालासेनो जोङो बैफोरखौ होथेनानै जोङो दै ओ थांनो हायै खालामना दोननायाव मोनसेल' जायगाजों दैया बोहैनायनि जाउनाव बो बैफोर दैबाना जानायनि बेबो मोनसे माने जाहोन होननानै जोङो बुंनांगोन आरो
औ
माने आथिखालाव जोङो नुनो मोनगासिनो जोङो हाखर हाला दैमा ओ दै थाग्रा जायगाखौबो जोङो खोनानै जोङो न' लु नाय बा बायदिसिना फसंथानफोर फसंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि ओ जाहोनाव माने दैनो दै थाग्रा जायगा बा दै गलांग्रा खारलांग्रा जायगाफोरा जोङो होथेजानायनि जाहोनाव अखा एसे ओ हायोब्ला बा अखा ओ दैमाफोरनिफ्राय दै फैयोब्ला बै दैमाया बै दैफोरा बोहैलांनो हायालासेनो दुम जाना थानायनि जाहोनाव माने बेफोरबायदि ओ दै बानानि जाहोना जोंनियाव सोमजिबाय थानायखौ जोङो नुबायथानो मोनो जों बोसोरफ्रोमबो जोंनि दैज्लां बोथोर राव बेबायदि ओ दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ गोबां समाव जोङो नुनो मोनो जे न' बां जों लोगोसे जिब जुनार फिसि ओ गावनि न'आव फिसिजानाय जिब जुनार बा ओ माखासे धोन सम्पथि माइ माइरं ओ बेफोरबायदि माने गासैबो सिलिंखार जानानै ओरैबायदि मावरिया माने दावसा माव-मावरिया बायदि जानांगौ जायो जे जोङो बे दैबानाजों जोङो जुदि भुगिनांगौ जायोब्ला
औ
बेफोरबायदिखौ जोङो होबथानो होनोब्ला जोङो माखासे ओ खामानिफोर खौ जोङो मावनांगोन आरो बैफोर खामानि फोरखौ मावनो सरखारनि गेजेरजोंसो बेखौ मावनो हागोन जोङो ओ माथावरिफोरखौ जोङो मोजाङै होनांगोन बा जाय जाय-जायगाथिं दै बांसिन फैबाय थायो बैफोर जायगाफोरथिं जोङो माथावरि होनानै जोङो मोनसे थि जायगाथिं जोङो बोहै बा दै बोहैग्रा मोनसे ओ नालाथिं जोङो बे दैफोरखौ जोङो हगार हरनो हायोब्ला बै ओ दै बानानिफ्राय जोङो एसे रैखा मोननो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जों जेरै जोंनि गुवाहाटि नोगोरमाखौनो जोङो बुंनो हायो जोङो
औ
एसे दै अखा हाब्लानो माखासे दै जानानै बेयाव लोमफावनानै न'फोराव हाबो मानसिफोरनि न' खौ लोमला होयो ओमफ्राय मानसिफोरा गारि सालायनो हाया जायो लामाफोरखौ लोमसावजोबनानै औ बेफोरबायदि जेंनाया सोमजियो
औ।
बेफोर जेंना सोमजिनाया जाहैबाय जोंहा माने जाय नाला एबा ड्रेनेज सिस्टेमाव औ बेफोर सिस्टेमा माने ओ नांगौबायायदि थि माने ओ सिस्टेमेटिक बा जायिनि थाखायनो बेफोरबायदि जेंनाया गले गले सोमजिबाय थानाय जोङो नुनो मोनो आरो एसे अखा हाब्लानो बेफोरबायदि लोमसावनाय जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया जेनेबा बानाया जोङो नोंथाङा बुंनाय बास जोङो माथावरिखौ जों मोजां होनो लानांगोन जायफोर जायगायाव जाफ्लेबाय थायो दैबाना नङा होमबा बिथां बिथांमोननि बे जायगायाव जोङो मोजाङै सेफटि जोङो रैखाथि होनाया मोजां जोङो मोजां ववाल होनानै बा जोंनि माथावरि मोजां खोनानै बेखौ बलदारजों जोङो जाबनानै जोङो दैखौबो जोङो रैखा खालामनो हायो। मानोना जोङो जोंनि बेफोर खम हाबाया आरो जाय दैाया जोंखौ सिलिंखार खालाम खालामनो हायो बेफोरनिफ्राय जोङो एसेबाबो रेहाय मोनगोन आरो मानोना जों मानोना जों बे मिथिंगाजोंथ' जों गेलेनो हाया। नङा होमबा जायखौ जोङो मिथिंगानि खालामनायजों जोङो रावबो गेलेफानो हाया। बेखायनो जोङो जि जायगायाव ओनसोलाव जोङो बिदिनो बानाया जाफ्लेबाय थायो आरो जोंनि न' बां जोंनि आबाद फोथारफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो बे माथावरि खोनाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो नङा होमबा नोंथां? बे दैज्लां बोथोरावथ' जोंनि बे भुटान हाजोनिफ्राय गोबां दैयानो जोंनि अरुणचल आरो भुटान हाजोनिफ्राय ओमफ्राय गासै दैयानो जोंनि आसामाव गोलैजोबो अरुणचलनिफ्राय फैनाय दै भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय गासै दैयाबो जोंनि बे आसाम रायजोआवनो गोलै जोबफ्रामो जोंनि बे बुरलुंबुथुरावनो जायनि थाखाय जोङो गोबां दैया लोमसावनानै दिनै बुरलुं बोथोराव दिनै गोबां हा खौ सिलिंखार खालामलांनायखौ जोङो गोबां नुयो। बोसोरफ्रोमबो दिनै बुरलुंबुथुरा बिगा बिगा हाखौ जोङो सिलिंखार खालामलाङो आरो जायखौ जोङो आबाद फोथाराव दिनै लोमसाव जोबनानै दिनै आबादारिफोरखौ दिनै खहा खालामनायखौ जोङो आसामाव जोङो जाफ्लेबाय थानाय बियो आरो जों नुबायबो थायो बेखौ नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालावथ' दैबाना जानायखौ जोंनि ओनसोलाव गैया। मानोना जोंनि साइडआवहाय ओ एफाग्राब माने दैमा दैसा बिदि गैसोआ बिदिनो फिसा फिला दैसा दोङो जायजों जोङो फैयोब्ला दिनै एफाग्राब जोंखौ खहा खालामनायखौ जों नुवाखै आरो दासिमावलागै बिदिनो दैया बोहैयो बोहैनानै फैयो जोंनि बरनदि जायखौ जोङो बरन' दै होननानै मिथियो बे दैयानो जोंनि ओनसोलाव बयनिखुइ ख्रुइबो गिदिरसिन आरो मानोना बियो भुटान हाजोनिफ्राय बियो गोलैबोनानै मालाबा बेयो लोमसारनानैबो गोबां हाखौ बेबो खहा खालामनो नागिरो आरो अब्ला नोंथां जोंनि बे दैबानाखौ लानानै सावरायनाया बेखौनावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय औ गोजोनथों नोंथां